खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां गोजोन सानजौफुनि गाहाम हाम नोंथांसिम बावहरनाय जाबाय नोंथां ।
औ औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन सान जुफिनि गाहाम हामलायनायखौ आंबो जासियाव हग्रोनाय थाबाय नोंथां ।
औ नोंथां आं नोंथांनो फन ह नायनि गुबै जाहोनानो जादों आं नोंथांजों बैसागुनि बागै इसे सावरायनो होननानै नोंथां । नो फन हरनाय जादों नों थाङा आंजों लोगोसे दान्दिसे सावरायफानो हागोन ना?
औ औ थारैनो हागोन नोंथां ।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ औ थारैनो हागोन नोंथां ओ जोंनि हालामावहाय बैसागु फोरबोखौ माबोरैहाय खुङो होनोब्ला जोङो ओ गिबियावनोहाय जोंनि हालामाव मोननै बैसागु खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो । नोंथां जेरैहाय जोङो मोसौ बैसागु बा मानसि बैसागु बैसागु होनोब्ला थ' जोंना बर' सुबुंफोराहाय गोदो-गोदायनिफ्रायनो खुंबोगासिनो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ ।
हेलौ नोंथां औ औ । बेबायदिनोहाय जोंना बर' सुबुंफोराहाय गोदो-गोदायनिफ्रायनो बैसागुखौ फायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो ओ जेब्लाना जोङो एप्रिल दाननि फन्द्र' थारिख जायो अब्लाना जोंना बैसागुनि से खालार जायो आरोना नोंथां । जेरैहाय जोङो मोसौ बैसागुखौ माबोरैहाय खुङो होनोब्ला जोंना ओ सै थ्र दाननि जोबथा खालारखालिहाय मोस बैसागुखौ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ जेरै हाय ओ जोङो सैथ्र दाननि लास खालिहाय मोसौ बैसागु खुङो बेबायदिनो हाय जोङो मोसौ बैसागुखौ माबोरैहाय खुङो होनोब्ला जोंनो गिबियावनोहाय मोसौ बैसागुखौ खुंनो थाखाय ओ माखासे मुवानि गोनांथि जायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो ओ दिग्लि लिथि बिलाइ थाराय बिलाइ फान्थाव पानिलाव हालदै ओ जाबस्रिं बिलाइ माइब्रा माइरं बेबायदि बिदिनो बायदिसिना मुवानि जोंना मोसौ बैसागु खुंनो थाखाय नांगौ जायो आरोना नोंथां ओ जेरैहाय जों ओ मोसौ बैसागु खुंनोबोला जोङो सैथ्र' दाननि लास खालि फुङावनो सिखारनानै जोङो बेबायदिनो मुवा बेसादफोरखौ लानानैहाय ओ औवानि थेंङ'ल जिरनानै गिबियावनो जोङो बेखौहाय माला गान बानायनायखौ जोङो नुनो मोन ग्रोयो आरोना नोंथां औ मालाबानायनायखांनानैहाय जोङो बे मालाखौहाय मोसौनो गानहोयो बा जोङो बेबायदिनो ओ मोसौ गलि उखुम मुदा बा जोङो ओ बाख्रि बा जोङो बाथौ थानसालि बेबायदियावहाय जोंना गान नायखौ जोङो नुग्रोनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेनि अनगायै जोङो मोसौनोहाय ओ मोसौनि आसुगुरावहाय गङावहाय जोङो थाव फोनना होयो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जेब्ला जोङो मोसौखौ ओ दुब्लि बा ओ जोंनि फख्रि बा बिलोफोराव थुखैनो लांगोन अब्लाना जोङो बेयाव ओ जोंनि खान्था सारायनिनो हांगार बे खौहाय जोङो गिबियावनो लाइजु लाइयाव हख'ना लानानैहाय जोङो बेयाव औवा बिलाइखौ औवा देनथाखौहाय जोङो ओ मुथा खानानैहाय बेताल ओ फोथा फो फोथासिन होनाय जायो आरोना नोंथां ओ बे फोथा फोथासिन होखांनानै जोङो बेखौनो दोनखानाय हाखानानै दोनखानाय जेरै लाव, फान्थाव, पानिलाव, जाबस्रिं बिलाइ थाराय बिलाइ हालदै बायदिसिना होनाय जेरै माइब्रा माइरं बेखौ सारै सारै जोंना बर'आव दोंसे खुगा मेथाइ खननायखौ खौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर होननानै जोंनि बर' सुबुंफोराहाय मोसौ थुखैखालि बेबायदि खुगा मेथाइखौ खननायखौ जोङो खोनानो मोनो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ औ खोनादों नोंथां
औ बेबायदिनोहाय जोंना सैत्र' दानावहाय मोसौ मोसौ बैसागुखौ बेबायदिनो फालिनाय जायो आरोोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंना जे्लाना से खालार फैगोन अब्लाना जोङो मानसि बैसागु खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जोङो मानसि बैसागु माबोरैहाय खुंगोन होनोब्ला जोङो गिबियावनो दुगैस्रां लोबस्रां लोबनांगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जों बाथौ थानसालियाव हाय गोसो गोथार लानानै जों आलारि बाथि होनां होनाय जायो बा जोङो न'खराव बोसोरनि बैसागु बोसोर गोदान फैनायाव जाहाथे बेमार आजार आजार जायाबा जोङो बोसोरोानाव मोजाङै मोजां थाथों फोरनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनानैहाय बेबायदिनो बुध प्रसाद बायदिसिना बिबार सामथ फिथाइ सामथाइ होनानै जोङो आर'ज खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो बाथौ थानसालि जों गामिनि लाइब्रेरि बेफोराव ज'
उन्दै फोरखौ जोङो गदेरफोराहाय मान होयो बा जोङो उन्दैफोरहाय गिदिर फोरखौ खुलुमो।
औ औ। औ।
मानसि। जेरैहाय जोङो जोंनि बर'निनो दोरोडारि। दामनाय देनायफोरखौ लानानै जेरै खाम सिफुं जथा सेर जा खरखा बायदिसिना खौ लानानै जोंना बर' सुबुंफोराहाय बैसागु मोसानो ओंखारलाङो आरो। होनना नोंथां जेरै आइजो माहारिफोरा गानो दख'ना गोमो फास्रा गोजा ब्लाउस गोजा बेबायदिनो बायदिसिना गाबनि खाालारनि गाननानै जोंनि आइजो माहारिफोरा बैसागु मोसानो ओंखारलाङो बा जोङो। लाइमोन सेंग्राफोराबो बेबायदिनो निनो दोरोङारि गामसा गोथां जेरै आर'नाइ गस्ला बा आर'नाइ लानानैहाय जोङो बैसागु मोसानो ओंखारलाङो बे बैसागु मोसानायाव जोङो खाथि खालानिनो गामिफोराव थांनानै। जेब्ला बे बैसागु मोसानायखौ नुगोन अब्लाना बे फोर जायनि न'खराव मोसागोन बै न'खरा जोंनो अननानैहाय रां बा जोंनो। एसे माइरं हरनाय जायो आरोना नोंथां बेखौ जेब्ला जोङो स्नि दिन मोसाखांनायनि। बेनि उनावहाय जोंना गामिनिनो लांदां फोथाराव थांनानै जोङो बेयाव लावखार ओंखाम जानायखौ। जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बे लावखार ओंखाम जाखांनानैनो जोंना बैसागु फोरबोखौ। बेबायदिनो बिदाय हरो आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो। फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां नोंथांमोननि हालामावबो माबोरैहाय बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो।
ओ नोंथां। जोंनि हालामावबो नोंथांमोननि बायदियै जोङो बैसागोखौ मोननै रोखोमै खुंनाय जायो। जोङो गिबियावनो जोङो सैथ्र' दाननि जोबथार मोसौ बैसागु हिसाबै खुंनाय जायो। जों मैसा-मोसौ बैसागुखौ जों माबोरै खुङो होनब्ला नोंथां जों गिबियावनो जोङो। बे मोसौ बैसागुआव नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोयो। जेरै लाव फान्थाव हालदै आरो बिदिनो दिग्लिलिथि, थाराय बायदि मुवाफोरखौ जोङो बुथुमनानै लागोन गोग्रोयो नोंथां बेबादिनो जोङो औ बैसाग बै मोसौ बैसागु खालि जोङो बेखौ मोनसे जमा खालामनानै लानाय जायो नोंथां। ओमफाय बेखौ जोङो माला सुनानै जोङो मोसौनो आरो लोगोसेनो न'आव बा जोङो। बाद आलायनानै होनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थि जोङो बैसागुनि से खालार खालि जोङो नोंथां। जोङो उन्दैया गिदिरखौ मान होनाय आरो।
औ औ।
गेदेरा उन्दै औ गेदेरा उन्दै उन्दै उन्दैखौ औ अननाय होनाय बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव। बिदिब्ला नोंथां। औ। बिद बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु मोसानायखौ रंजानायखौ बा माबोरै फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि हालामावबो नोंथांमोननि बायदिनो ओ बैसागु फोरबोखौ बेबायदिनो फालियो आरोना नोंथां। जेब्ला जोङो नै कलारस दां बैसागोनि अब्लाना जोङो गामिनि गासिबो राय जिरा जा जाबा जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला- सिख्ला बा बोराय बुरै आमाय आनै गासैबो ज'लोगो नांनानै जोङो बेबायदि बिदिनो बर'निनो दोरोङारि दामनाय जोंनाथ' गासिनो गामि गामि थाखायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो खाम सिफुं, जथा ओ बेफोरखौनो जोंना लानो गामियाव बैसागु मोसानो ओंखारलानायखौ जोङो
औ औ औ नंगौ नोंथां।
औ औ।
एकस' एकथा मैग- थाइगं बुथु मना जानायखौ जोङो बर' हारियाव नुनो मोनो आरोना नोंथां ।ओ मानो जायो होनोब्ला जोङो बेयाव बहाय ओ जों बायदि एकस' एकथा मैगं- थाइगंखौ बुथुमना जायोब्ला जोंहा माखासे बे
औ
जोंनि बर' सुबुंफोराहाय ओ फोथायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंनो एक्स' एक था मैगं थाइगं गोखा गोखै जेरै जोंनो दिंखिया ओ खुंखा ओ बेबायदिनो हाय जि बायदिसिना गोथां मुवा मैगं बेसादफोरखौ बु बुथुमनानै जोङो लागायमोनदेरनो खनसे एकस' एकथा मैगं थाइगं जोङो बुथुमना- नै जायो आरोना नोंथां ओ बेनि अनगायै जोंहा जोंनि हालामाव दानियाहाय बैसागु फोरबोआ जेब्ला जोबगोन अब्लानो जोंना बिदाइ बैसागो फोरबो खुंनाय खौबो जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो बिदाय बैसागु फोरबो खौ जोङो जेब्ला बैसागोनि स्नि खालार जागोन बा जोङो बैसागोनि जि खालार जायो बे समावहाय जोङो गोबां गामियावनो बैसागु बिदाय फोरबो खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों थां बे बैसागु बिदाय फोरबो खुंनायाव जोङो गिबियावनो ओ गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरा ज' जानानै सावरायग्रोनाय जायो ना नोंथां सावरायखांनायनि उनावहाय जोङो माावहाय बैसागु बिदायखौ लागोन बेफोर खौ जोङो सावरायखांनायनि उनावहाय मोनसे थारिख थि खालामनाय जायो आरो ना नोंथां बेवहाय जोङो बेबायदिनो दुब्लि लांदां फो- थार मोनसे गाय जायगा नागिरनानै बेयाव जोङो ओ बिफां फांसे गायनाय जायो आरोना नों- थां बेनि सोरगिदिं जोङो मा- खासे मुवा बेसादफोरखौ साजायनाय जायो बेवहाय जोंना न'बो लुनाय जा- जायो जाहाथे बैयाव आलासि गेदिरफोरखौ गेवलां मेल खालि जोङो लेंहरनो बा जों ना माखासे बर'निनो सल' खनग्रा माखासे सिंगारफोरखौहाय जोङो लिंहरनायखौ जोङो नुनो मोना नोंथां बे जोङो बिफां फांसे गनायनायावनो जोंना बैसागु फांसननि बादायलायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोङो बेबायदिनो बैसागुनि बैसागु खुगा मे- थाइफोरखौ खननानै जोङो बेयाव बैसागु बादायलायनो थाखाय जोंनो गुबुन गुबुन गामिनि सुबुंफोरखौहाय जोङो लेंहरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बे बायदिनो बेयावहाय जोङो सेथि बान्था नैथि बान्था बा थामथि बान- था हिसाबै जोंना बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननि हालामखैबो बेबायदिनो बाहायो नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोंनाबो सेथि ओ दाननि जोबथि बा रंजाखांनायनि उनाव जों बेबादिनो बुंनाय
औ औ नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनै बे सावरायनायखौनो बेखिनियाव दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ औ दे बिदिब्ला नोंथां औ दे औ औ गोजोननाय थाबाय।